नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना नोंथांङा मा खालामगासिनो दंङो नोंथां
दायो ओ आं दायो जिरायगासिनो दं नोंथां
औ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथाङा ओ बर'नि दा बर'फोरा दाउ अमा फिसिनानै गोबां ओ जिउ खुंगासिनो नङा होमबा नोंथां नों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
माने जिउ खुंनाय राहा आरोना बर'नि
औ औ अमा दाउ अमा फिसिनानै औ बेबायदिनो गोबां सुबुंफोर दाउ अमा अमा फिसिनाय माबायदि बर'फोरा ओ थांनानै दङ बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ ओ जिउ खुंनाय राहायावथ' माने जोङो जानायजों लोगोसे माने आबादफोर मावनायजों लोगोसेथ' जोङो दाउ अमा फोरखौ फिसिनाय जायो माने बर'फोरा दा बे दा बे दाउ अमा फिसिनायनि जाहोनानो जादों जे ओ रांखान्थियारि रांखान्थिनि थाखाय जेनेबा गोजा गोनांफोर जाबा बिनिफ्राय जोङो थाइसे थाइनैफोर खरस मोननानै माने न'खरसो सोलिनायाव हेफाजाब होयो आरोना बे माने फाननानै मोननाय
खोनायासै नोंथां
हेल'
औ औ नोंथां खोनादों औ नोंथां खोनायाखै नामा
औ खोनाबाय खोनाबाय हेल'
खोनादोंना नोंथां औ नोंथां औ औ नोंथां बुंनोसै औ खोनादों
माने जोङो बेयो आं बुंदोंमोन जे माने जों बे दाउखौ दाउ अमा बा बोरमा जुनारफोर फिसिनाया माने जों ओ मा होनगोन रांखान्थिनि हेफाजाब मोनो आरोना जेब्ला जोङो नांब्रब गौ जा बा मानिबा फैसा नांब्रावगौ जानायफोराव जों बेफोरखौ फाननानै ओ मोनो आरोना फैसा रांफोर बे अमाफोर फिनाया औ दा बेफोरो जाहैबाय माने ओ फिनाय होनना बुङोबाथ' जोङो न'वावनो लकेल दाउफोरखौ गोबाङै फिनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो ओ औ दाउजोखौ जोलैनो थाखाय दोनो आरो दाउला दाउलाफोरखौ माने जायोबो आरो खासि खालामनाबो दोननाय जायो आलासिफोरनो होनो बा ओमफ्रायबो जोङो फाननानै मोनजायो औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय दा अमाफोराबो माने अमाफोरखौ मइेनलियै जोङो फाननो थाखायसो फिसिनाय जायो आरोना माने फाननानै बिनिफ्राय जोङो एसे बुरजायैनो फैसाफोरखौ खौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो फा फाननानै माने फैसाखौनो मोनो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो औ ओमफ्राय बेनि अनगाबो दंबावो जेरै बोरमाफोर फिसिनाय आरो मोसौफोर फिनाय बेफोरबो दंबावो माने बोरमाफोरखौबो जोङो बिदिनो माने बोरमायाव आरो गांसोफोर होबानो जायो आरो ना बोरमा मोसौनो ओमफ्राय औ बे बोरमाफोरखौ जोङो फानो फाननानै बिनिफ्रायबो एसे बुरजायैनो फैसा मोनो आरो मोसौफोराबो माने मोसौफोरखौ जोङो फिसिनायनि गोबां माने मुलाम्फा दं आरो जेरै जोङो ओ मोसौनिफ्राय मोसौ गाइनिफ्राय गाइखेर मोनो आरो मोसौनि गोबोरखिया हासार महराव बाहायजायो मैगं थाइगंफोराव होनो थाखाय बाहायो औ आरो मोसौ हालुवाफोरजों ओ जोङो दुब्लिफोरखौ हालेवनो हायो आरो ना बेफोरनो माने मोसौनि ओ मा होनगोन मोसौ लानायनि ओ मा होनगोन बेखौ बेनिफिट्स आरो
औ औ थारैनो
ओमफ्राय जोङो बे दाउ अमाफोरखौ जोङो माने आलासिनो जाहोनो थाखाय बा हाबा फोरबोफोराव जोङो सिथारनानै ओ मानसि जमा जमाफोरनो जाहोनायखौ नुनो मोनो आरोना आलासिफोर लिंहरनायाव औ माने बेफोरखौ जोङो ओ मा होनगोन बिदिनो आलासि फोर फैबा नफोरावबो दाउफोरखौ बुथारब्रबनानै जाहोनाय बा अमाफोरखौ बायनानै लायनानै ओ जाहोनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ थारैनो
ओ ओमफ्राय नोंथाङालाय नों थांमोननि ओनसोलावलाय बेफोर बेफोरबायदि खालामो ना खालामा फियो ना फिया माने
अबबा गोबां दाउ अमा फिसिनानै गोबां सुबुङानो जिउ खुंगासिनो दङ नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना दाउ अमाखौथ' जोंनि बर' समाजाव फिसिखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ
जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै गावबा गावनि जिउखौ खुं-खुंबोदों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ गावबा गावनो बुथुमना लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दाउ अमा फिसिनायनि गेजेरजों ओ बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओन सोलाव गोबां बेबायदिनो दाउ ओ दाउ अमानि गलारफोर बा गि दिर गिदिर जोङो गलार बानायनानै जोङो दाउ अमाखौ फिसिनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो अमा खौ ओ बेबायदिनो जों अमाखौ फिसिनानै बेखौ फिसा जाहो बाथ' जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो नङा होमबा ओ रांखान्थिनि बिथिङाव बिनिखायनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरा अमा लानानै बेबायदिनो अमानि गन्द्रा गिदिर खालामनानै बेखौ जोङो जोङो ओ फिसा जाहोनाय जायो खामनाय जायो आरोना नोंथां अमाखौ ओ फिसा जाहोनानै आरो बिनि फिसाखौ जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरोना नोंथां ओ बेबाय दिनो नोंथां गोबां ओ जोंनि बर' जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनाय जायो आरो जोंना दाउखौबो जोंना ओ बेबायदिनो दाउखौ जोङो ओ बेबायदिनो गोबां गलार बानायना नै ओ फाननाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जों गलाराव ओ ओ बेबायदिनो जों माखासे दाउ फिसिनानै बेखौ देरोब्लाथाय जोंना फाननो हायो आरोना नोंथां ओ आथिखालावथ' जोंना दाउ अमा दाउ अमानि बेदरनि बेसेना गोबां बांबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंना ओ बेबायदिनो जोंना ओ गोबां बांनायनि जाहोनाव जोंना जोंनि सुबुं माहारिया बो ओ बेदर खौ बायनानै गोबां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां ओ नाथाय ओ बेबायदिनो जोंना दाउ अमाखौ ओ बेबायदिनो जोङो गोबां फिसिनानै गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ बानायना लानो हायो नोंथां ओ आयदाफोरखौ नोंथां आथि खालाव जोङो ओ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौल जानाय नुनो मोनला आरो बे बेबायदिनो जोंहा गोबां हारिनि सुबुंफोर जेरै एसामिस हारिनि सुबुंफोराबो ओ बे दाउ अमा जायो आरोना नोंथां बे अमाखौ ओ गोदोथ' गोदोथ' जोङो खोनानो मोनदों मा ओ हारसाफोरखौ जोङो अमा जानायखौ अमा जाया होननानै जो खोनानो मोनदोंमोन आरो नोंथां ओ नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा बे बेहायनो गुबुन हारि सुबुंफ्राबो जोंनि बे अमाखौ औ जायो आरो ना नोंथां? आरो बेबायदिनो गिदिर गिदिर फोरावबो जों जोंनि बे अमाखौ ओ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां गिदिर गिदिर हटेल नावबो जोङो अमा जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंना अमाखौ अमा बेदरा जोंनि अमा बेदरखौ जोङो बेबायदिनो जोङो गोबां गोबां गोसो नाय ओ नुनो मोनदों आरो आथिखालाव बिनिखायनो ओ बिनिखायनो ओ नोंथां जोंना अमा बेदर दामाबो गोबां बांदों ओ बेनिखायनो जोङो औ जोंनि ओ बेबायदिनो जोंनि ओ हाथाइ बाजार बा जोंनि गलाफोरनि फोराव फाननायनि अनगायैबो नोंथां जोंनि बे अमा बेदरखौ जोङो ओ बेबायदिनो नों जों गारि मथरजों हानथिनानै ओ गोजान टाउन सहरफोराव फाननानै जोंङो गोबां रां मुलामफा लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो जोंना अमाफोर खौबो औ बेबायदिनो जोङो दाउखौबो ओ दाउ दाउखौबो जोङो बेबायदिनो जोङो आलासि दुमसिफोर फैयोब्लाबो जोङो न'आवबो जायो आरो आरो बेखौबो जोङो बेफार फालांगि खालामनो हायो आरो खालामनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ नोंथां आथिखालावथ' जोंना दाउनि दाउ बेदरनि दामा जोंना गोबां बांबाय नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो लकेल दाउनि दामा जोंना आथिखालाव गोबां ओ बेबायदिनो जों ब्रै ब्रैजौ लायो आरो आरो ना नोंथां? किल'सेयाव बेबायदिनो जोंना गोबां ओ बेबायदिनो दाउखौ फिसिनानै जोङो ओ बेबायदिनो गोबां रां मुलाम्फा लानायखौ नुनो मोनो। मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो गावबा गावनि जिउखौबो जोङो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथां बे औ बेबायदिनो नोंथां ओ अमाखौ बेबायदिनो जोंना ओ अमाया गोबां रोखोमनि बाय थायो जेरै जोंना अमाया गुफुर अमा गुफुरबो थायो जोंना अमा बेबायदिनो जोंना औ बेबायदिनो जोङो बे अमाखौ जोङो गोबां गोबां दाम होनानै बायनांगौ जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोङो बेखौ दा बेखौ जुङो बेबायदिनो उन्दैयाव बायोब्लाथाय फिसायाव बायोब्लाथाय जोङो बेखौ गोबां दाम होना बायनांगौ जायो आरो बेखौ फाननो फाननायावबो जों जोङो देरोब्लाथाय फानोब्ला जों गोबां रां मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिनिखायनो जोङो ओ बे दाउ अमाखौ ओ फिसिनानै जोङो गावबा गावनि ओ मुलाम्फा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ जोंनि बर' ओनसोल जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोबां जोंनि फ्राव फिसिखायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि दाउ अमाखौ फिसिनानै बा रांखान्थियाव बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नोंथां ना नुनो मोनदों नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो माने अमाखौ जोङो फिसानिफ्रायबो बायो बायनानै बेखौ बिमाबो खालामना बिनिफ्राय फिसाफोरखौ फानहैनानैबो मोनो जोंनि ओनसोल थिंबो ओमफ्राय बा बे अमा फिसा मासे बायनायखौनो जोङो फेदेरनानै बेखौ माने फानहरनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव औ बिदिनो दाउखौबो माने जमा जमा फिसिनानै बुरजाय खालामनानै ओ बेखौ फानहरनायखौ नुनो मोनो आरोना दा ओ बिदिनोसै आरो ओमफ्राय दा नोंथां
अ नोंथां खोनायासै सोंथिखौ
खोनादोंना नोंथां।
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना औ औ खोनादों नोंथां
अ आं सोंदोंमोन नोंथां जे नोंथांमोननि ओनसोलाव दायो। बेस केजि दावा
नोंथां सोंथिखौ खोनायासै आरो नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैाय नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांजों सावराय मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?